औ खोनादों नोंथां
बेनो दङ
ओरैनो नं ना ओ नोंथांजों आं मा खासे जि मानसे के एबा टपिकनि सायाव लानाय माखासे खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि बास?
औ सावराय जागोन
औ दा मिथिंगायारि सम्पदनि सायावनो सान लानानै रायज्लायनोसै दा जोंहा बर माहारि हिसाबै बयबो मिथि गायो नङा होमबा बर माहारिजों लोगोसे मिथिंगायारि सम्पदजों जोबोद खाथि सोमोन्दो थानायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो गोदोनिफ्रायनो दासिमाव जोङो नुबोनो मोनबाय थायो दा नोंथांमोना नोंथिंमोनथिं मिथिंगायारि सम्पदजों सोमोन्दो थानाय माखासे एबा दानाय लुनाय माखासे जानाय लोंनाय माखासे लुनाय बायदिफोर बेफोरनि एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
जागोन नोंथा ओ गोदो गोदोनि बायदिथ जों दा नुनो मोनला ओ जेरै औवाफोर जों जोङो न बनायोमोन बां माने बायदिसिना बनायोमोन जेरै आ अ ननि इन्जुर ओ जों गासिख खौ माने औवा जोंनो खामानि मावोमोन बिदिनो ओ जेखाइ खबाइ सान्द्रि ओ ओम बिदिनो गोबां माने जों औवा फोरजोंनो गोबां खामानिफोर मावबोयो न लुयोमोन ओ दाबो औवाखौ ओ खामानि मावो ओ न लुनाय नायाव होनबाबो
औ
गोबां माने सोलायनाय फैबाय आरो ना गोदोनिफ्राय ओ दायो, ओ नायोब्ला जोंनि माबा, बे जेनेरेसनाव गोबां, माने सोलायनाया, फैबाय आरो जौगा थाया जाफुबाय ओ दायो जोङो नु नुनो मोनो जों इ था बेबायदिनो बायदिसिना रड सिमेन्ट थिंफोरजों जों न' लुनाय मोननो, मोननाय नुनायखौ जों नुनो मोनो, गोदोहाय, ओ बिदि नुवामोन खालि माने औवा, नङा बा बिदिनो दफां लाइ बिफांजों जेनेबा ओ बेबायदिनो खासि खासिहा हाग्रा बेजों जोङो माने बिदिनो उखुम मुदा औ उदां उखुम मुदा जों खालामनानै, जों बेयावनो रायजो खुंबोयोमोन बिदिनो गोबां माने खस्थनि गेजेरजों जों, माने बर'फ्रा जों माने जिउ खुंबोदों आरो ना
औ
ओ दायो माने गोबां माने जोंनि सायाव, माने सोलायनाया फैबाय, गोबां डेभ्लप, जाबोबाय गोबां जौगाबोबाय, ओ खिन्थु नायोब्ला जों जोंनि ओ गोबां माने खहाबो जादों आरोना जेरै जोंहा गोबां बेबायदिनो मिथिंगानि ओ सोमोन्दै नायोब्ला गोबां माने बिदिनो दंफां लाइफांखौ जों मानसिफ्रा बेबायदि दानफायनानै जों गोबां माने खहा खालामदों। बेबायदिनो गोबां जोंनि थासारिखौ गरमनिफ्राय गरम खालामबोदों। गोबां माने जोंखौ बेबायदि ओ अक्सिजेन लानाय गोबां माने खैफोदावहाय माने खोख्लैदों आरो ना गोहोम खोख्लैदों बेबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि
उम
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा बेबायदि
औ औ हागोन हागोन मानो हाया जानो दा जोंना जों बर'माहारि हिसाबै जोङो बर' माहारिजों लोगोसे मिथिंगायारि सम्पदजों जोंहा गोदोनिफ्रायनो लानानै दासिमावबो खाथि सोमोन्दो थानायखौ जोंङो नुहुरो आरो। आरो जोङो दासिमबो खाथि सोमोन्दआवनो दं होननानै बुंजायो जोङो। मानो होनोबा जोंहा बांसिनानो मिथ मिथिंगायारि सम्पदजों लोगोसे बर' माहारिया सोमोन्दो थानाय हिसाबै बांसिन जोङो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै जोङो थानाय जायो। जेरै जोङो औवा दंफां लाइ लाफां मैगं थाइगं बायदि आरिफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जों गावनि थाखाय आरजियो एबा गावनि थाखाय गावनि जिउखौ खुंफुंनायाव गावनि जिउ दानायाव जों गोबां मिथिंगानिफ्राय मदद लानानै जोङो जिउखौ जोंनि जिउखौ खुंफुंनाय जायो। बेबायदि जों जानाय लोंनायानो होन जानाय लोंनायफोरखौ जों माखासे मैगं थाइगंफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय बुथुमनाय जायो। जेरै आरो दंफांनि बि गुर दंफांनि दालाय बायदि बि-दंफांनि बिलाइ बायदि आरिनिफ्राय जों माखासे मुलि बायदि आरिफोरखौ जों फोथायनानै मुलि बानायनानै जों देहानि बेमार बायदि आजारफोरनाव जोङो बाहायनाय जायो आरो जोङो औवा बायदि आरिनिफ्रायबो जोङो न' जेखाइ खबायाइ सेन सान्द्रि खखा फल बायदि आरिफोरखौ जोङो माखासे नांगौ मुवायाव जों बनाय जायो जेरैबायदि जोङो सानद्रिखौ माइरं सारिनायाव बाहायो जोङो संग्रायखौ जोङो संग्राइखौ माइ जावनायफ्राव एबा माइरं जावनायफ्राव बाहायो जेरै सेनफोरखौ जोङो ना? ना सिखार खालामनायाव बाहायो जोङो बेफोरबायदिनो औवाजों लो गोसे जोङो गोबां खामानियाव बाहायो जेरै जोङो औवाजोंनो मोनसे नङा मोनसेनिबो मोनसे बुस्थु बुस्थु खालाम खालामजोबनानै जोङो मोनसे आबुं महर होननानै जों मोनसे गावनि नांगौनि बुस्थु जों दिहुननानै लायो जेरै जेरै जोङो औवा न' गंसे लुनायाव जोङो औवानि गोनांथिखौ जोङो गथा गथायैनो दाननानै जोंङ औवानिखौ खुन्था खालामनाय जायो आरो जोङो औवाखौनो दाननानै जोङो इन्जुरनि थाखाय जोङो खाथि जिरनानै जोङो इन्जुर खालामनाय जायो आरो औवाजोंनो जोङो सेन बायदि आरि खालामनो थाखाय खाथि जिरनानै जों खालामनाय जायो बेफोरनो दा जोङो फारागथिखौ बुंहरनो थाङोबा जोङो एसे एनै फारागथिखौ जोङो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव जों नुबोनो मोनबाय दानि जुगायाव मिथिंगाखौबो जोङो एसे एनै बायग्लिनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो मिथिंगाखौबो एसे एनै जों गुबुंले जानाय नुनो मोनबाय मानि थाखाय नुनो मोनदों होननानै जों बेखौ मेनलि खारनखौ जों बुंनो थाङोबा जोङो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव जोंनि सुबुं अनजिमा आरो थाग्रा खुलि बायदि आरिया गोबां बारायनायखौ एबा गोबां बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ जों नुबोनो मोनबाय जायनि जाउनाव जों मिथिंगाखौ फोजोबसोबनानै फोजोबनानै मिथिंगानि जायगायावनो जोङो न' लुनानै थाहैनो गोनां जायो जेरै सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो थाग्रा जायगा एबा थाग्रा खुलिफ्रा गोबां नांगौनिफ्राय नांगौ जाबोगासिनो दं खमनिफ्राय खम जाबोगासिनो दं बेफोरखौ नायनानै जों मिथिंगानिखौ मिथिंगाजों आरो जोंनि बर' माहारिजों एसे फारागथिखौ नुनो मोनो आरो जेरै जों फारागथि होनबावो अबबा जोङो न' लुनाय बायदि आरिफोरावबो जों मिथिंगानिफ्राय जों एसे फारागखौ नुनो मोनो जेरै गोदोनि दिनाव जोङो औवाजोंनो लुयोमोन दंफां लाइफांखौ खुन्था बायदि आरि सेरायाव जों बाहायनानै लुयोमोन गय दंफां बायदि आरिखौ जों खुन्था होयोमोन नाथाय दानि मुगायाव खुन्थानि जायगायाव औवानि दंफांनि औवानि दंफांनि जायगायाव जोङो एसे लहा रड बायदि आरिफोरखौ जों दा बिगियानारि मुगाजों गोरोबफानानै जों एसे होनो गोनां जायो आरो दा जों इन्जुरनि बेलायाव गोदो जों औवा बायदियारि खाथि जिरनानै होयोमोन नाथाय दानि मुगायाव बिगियानारिजों सोमोन्दो थानानै जोङो उालावाल उवालफ्राव जोङो सिमेन्ट अन्थाइ बाला बायदियारि बेजों बायनानै जोङो इथा बायदि आरनि जोङो लुनानै जोङो एसे दिडिफारेन्सफोरखौ फोरमायनो हायो आरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव माबायदि माबायदि जाखो माबायदि माबायदि डेभेलप जाखो एबा गोदो माबायदिमोन दा माबायदिमोन दा माबायदि एसे डेभेलप जालांखो एबा डेभेलप जाखो ना डेभेलप जायाखै बेफोरखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन
औ दे
गोदोनिफ्रायथ नायोब्ला गोबां माने आङो जौगानायखौ नुनो मोनदों ओ गोदोनि बेबायदि जेरै औवाजों न' लुनाय बेबायदि खासि हाग्रा न' लुनाय जों नुनो मोनलिया माने गोबां माने मानसि फानो डेभेलप जाबाय बे जौगानो हमबाय ओ न'लुनाय होनो ब्ला गोबां जों बयनाव दा बांसिन नुनो मोनो जों फाखानि न' एबा बिदिनो ओ ओम औवानिखौ जों बांद्राय नुनो मोनलिया आरो ना बेबायदिनो नफा नसे जायफोरा बेबायदि ओ गोरिब नखरनि बेफोरावल जों नुनो मोन सै आरो बिसिनल बांसिन मानसिफोरनावनो जोङो बेबायदि गोबां माने फाखानि न'फोर बेबायदि दामि दामि मोजां मोजां जों बेफोरखौलसो जों नुनो मोनसै खिन्थु ओ नायोब्ला जोंहा गोबां माने खहाबो जादों। ओम खि गोदोनि लाानानै ओ। जोंनि सुबुं अनजिमाया माने। गोबां बांनायनिफ्राय बांबाय ओंखायनो। जोंना माने बाद। ओ खहा जादों।
औ औ औ।
माने बेसारा। जोंनि। दंफां लाइफांफ्रा। गोबां माने ओ मास। फोर दानफायनायनि सायाव जोंहा। गोबां। माबा फारागथि जादों। जोंहा माने।
औ औ औ औ औ।
गोबां मेसिनफोर बाहाय। नायनि जाहोनाव जोंनि दंफां लाइफांफोराबो।
औ औ गोमानायनिफ्राय गोमालांगासिनो दङ। औऔ
औ गोमालांगासिनो।
औ दा बेफोर औ दा बेफोरखौ जों मख'नो हायो आरोखि ना ओम दा बेफोरखौ जों मख'नो हायो जों बुंनो हायो। ओम औ औ दे बुंं दे।
ओ गोदोथ' ओ जोबोद माने बेबायदि जों दा थासारि बायदि बेबायदि माने गैयामोन माने दानि दानि थासारिखौ नायोब्ला गोबां माने डेभलब जाबाय आरो ना। गोदोनि बायदि बेबायदि ओ साइकेल बाइक बिदि गैयामोन गोदोथ' दाथ' गोबां माने डेभलब जाबाय बिदिनो बाइक फैबाय साइ ओमहो साइकेल फैदों साइकेलनिफ्राय बिदिनो बाइक फैबाय गारि फैबाय गोबां बि दिनो जोंनि ओ हान्थिनाय नि थाखाय जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय जों गोबां माने मोननो हाबाय आरो ना।
औ औ औ
दा बिदि खौ जों मोननो हादों। सिगांथ' बिदिनो ओ बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जों माने
दावबायोमोन।
जि
औ औ औ औ। औ औ।
औ।
दा दा बेफोरखौनो जों। फारागथि हिसाबै गोदोनिफ्राय लानानै दासिम दासिम हिसाबै जोङो बुंनो हायो आरोख सिना
औ।
दा नोंथां। दा नोंथाङा बेखिनि टाइमखौ होनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ
औ दे